हेलौ।
हेलौ औ खोनादों।
मा खालामदो?
आंङो दाथ' दंथयो ओरैनो नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओंखाम जाखांबाय दासो रुमाव दङ नों अबाय थायो दालाय?
आं खोनाया।
अबेयाव थायो नोंङो दायो?
आं थ' दायो। मा?
मा जायगायाव थायो नोङो?
आंथ' दायो गुवाहाटियाव दङ ख्रिस्टियान बासटियावहाय। आरो नोंथाङा
आंबो दङ भागरावनो
अ आङो दायो जि एम सि ओइस आव जे एन एम नार्सिं खालामगासिनो दं
ए आमबो बियाव आंबो बियावनोथ'
अ नंगौ नामा?
औ
अ
एगजाम जोबसिगोन नोंसिनिआलाय?
जोंना टारमिनेल एक्जाम जोब्बाय ओमफ्राय दा जाथ'वाखै फाइनेल एगजामा
ए ओम एक्जामनि उनाव मा प्लेन
एक्जामनि उनाव मा प्लेन बुङोबाथ' बिदिनो लोगोफोरजोंहाय बेरायहैनो थांनाय
ए मा मायावथो थांनो सानखो?
हो?
मायाव थांनो सानखो?
थांनो होनबाथ' दायो जेबो डिसाइड जाथ'आखै होमबाबो सानदों आरोना बिदिनो मेघालयाफोरावहाय बेरायना फैगोन होना।
मेघालया
अ थांफेराखै खिन्थु थांनाया नायनोसै मा जायो ओरैनोथ' दायो गुवाहाटियावनो गोबां जायगा दङ बेरायनो थाखाय जेराव थांफेराखै बेफोरावबो थांनो हानाय।
मा मा थांखो नोंलाय गुवाहाटियाव?
ओ थांदों होनबाथ' बारा एसां थाङाखै पार्कफोराव थांबाय। गोदान ब्रिडज बेरायबाय उम ओमफ्राय दायोहाय लोगोफोरजोंहाय खामब्रें बिलावहाय थांनो प्लेन बानायगासिनो दं।
ए माब्ला?
एगजामनि उनाव दाथ' टाइम गैथ'आना।
ए माला जोबगोन नोंसोरना डेटआ?
जोंना एक्जामा?
औ
जोंना एगजामा बुङोब्लाथ' सेप्तेम्बराव जोबनो हागौ फाइनल एगजामा।
आंनाबो बे खाथियावलासे बन्द' दङ। आंखोबो लांफादो। आंखौबो लांफादो बेरायनो।
थांजायो नोंनालाय अबाव अबाव प्लेन दङ बेरायनायनि?
आंनाथ' बिदि जेबो प्लेन गैथ'वा लोगोफोर गैया आंना आं नोंसोरजोंसो थांगोन।
अ थांजायो।
सेंग्राफोर दंना गैया नोंसोरना
थाङा अबे अबे जागायावहाय बेरायफेरखो?
आङो थांबाय शिलं मेन टाउनाव बेनिफ्राय बुलस्ट्रेक
औ
ओइ ओ नंज्रं होननाय जायगायाव थांबाय
अ
चिरापुन्जि
अ
बेखिनियानो। शिलंआवनो गोबां जायगा दङ माने नायनो गोनां।
अ नोंथाङा ओ बे नों बेरायनाय जागाफोरनि बारैमे माने खोथा एसे बेखेवना फोरमायनो हागोन ना? जिहेथु आङो थांफेराखै।
आङो नंज्रंनि एक्सप्रियेन्सखौ फोरमायनि।
आ
आंनाया बे समाव ओ इगजाम जोब्बायमोन। जोबनानै अखानायै जोङो हराव हराव ओंखारलांदों आरोना। हरनि मथा मथि टेन ओ जि जि बाजिसोआव ओंखारलांदों जोङो हस्टेलनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो शिलंआव सहैदो ओ नै बाजिसोआव।
ओं
ओ नंज्रं सहैदो सारिथा बाजियाव एकदम माने गुसु आरो बोथोरा। आखाइ आखाइफोराबो गुस माने गसुजों खमफिलायनाय माने।
औ
थांनानै नंज्रं सहैबाय नंज्रंआव सा ब्रै बाजिसोआव सहैदो सहैखांनानै आखाइफ्रा सुवाबजोबनायखाय जोङो अरसायबाय।
औ
बे अर सायनानै बेयावनो साहा दखानफोर दंमोन बेयाव साहा लों बाय सा लोंखां खांनानै बिदि सान ओंखारनाय जाबाय बा बाजिसोआव सान ओंखारनाय जाबाय बिदिनो। बिदिनो सान ओंखारनायखौ नायबाय। बेनिफ्राय अखानायै फैफिन फिनबाय बेनोमोन आरो।
अ आरो बेबायदि गुबुन जायगायाव बेरायनाय माबाफोर?
ओ बेबादि शिलं टाउनावल'सो बेरायबाय ओमफ्राय बाखिथ' बिदि मोजां एक्सपिरियेन्स गैया माने मेघालयआव आरो बाखि अरुणचलाव थांनाय एक्सपिरियेन्स दं आरो।
अ फोरमायनो हायोबा फोरमायजागोन।
अरुणाचलाव ओ सेरगाव होननाय मोनसे जायगा दंमोन जोबोद समायना माने बेयाव थांदोंमोन आरो जों। ए बिराद गोजान गुवाहाटिनिफ्राय बिराद गोजान सेरगाव होननाय जायागाखौ
आ सेरगाव आव?
औ खोनाफेरदो?
खोनादोंं।
ए नुफेरदों नामा?
नुफेराखै थांनायबो जायाखै ओरैनो रिल्सफोरावहाय नुदों ससियेल मिडियायाव।
आसा आतसा। थांजायो इयुनफोराव
औ ओरैनो भिउखौ बुङोबा बोरै एक्सपिरियेन्स नोंना बेनि भिउ
भिउआथ' लामा लामा हाजो नुलांबाय थायो। माजु संखो ओ समायना आरो जागाया।
ओ।
आरो इसे थांबावोबा बरफ गोलैनाय जागाबो नुयो। बिदि आरो गुसु जागाया गुसु जोंनि गुवाहाटीनिख्रुइ गुसुसिन।
गुवाहाटीयावथ' गुसुआनो जाबांखाया।।
ओ गोजां बोथोरावबो माने फेनसो लागायनांगौ जायो‌।
औ नोंगौथ' गवाहाटीयाव बेबायदि थान्दा नाय। खोनो फिल खालामफेरा
आरो दा एकजाम जोबखांनानै नोंथांहालाय अबाव अबा बेरायनायनि। ओ प्लेन दङ?
आं जोबनायनि उनाव दाथ' मोनसेया जाहैबाय नोसोरजो बेरायनाय। बे बे बे टाइमाव। बे समावलासे न' खाथिनि जागाफोराव बेरायगोन न' खाथिनियावनो जोंना भुटान चकि होननाय दङ दारागाव होननाय दङ। बगामाथि होननाय दङ। ओ बैरुबखन्द होननाय दङ। बेफोराव बेरायनोसै
आंथ' बुङोब्ला थांफेराखैनो बेफोरावबो।
बैरफ खुन्दवा नोंसिनि खाथि जायोरा‌।
औ जायो नाथाय आं थांफेराखै खनसेबो।
ए मानो थांन्दो।
ओ बिदिनो समफोरा मिलायनो नागिरा ओमफ्राय लोगोफोरबो गैबाङा बेबायदि बेरायनो थांनो गामिफोरावबो
आतसा आतसा नोंसिना शिलं थांगौ थांगोना सानबेसे?
उम जोंथ' दायो प्लेन खालामनाया साथाम साथामसो जागोन।
सिख्ला साबैसेै सेंग्रा साबैसेै?
सिख्ला सानै उम सेंग्राफोराबो थांनो हानाय थिग गैया सानै साथामसो।
सेंग्राफोर थाङाबा आं हारसिं हारसिं सो जागोन माथो।
जेबो नङा सेंग्राफोरबो थांगोन थांनो हागोन नोंथाङाबो।
ओ थिग आनो दे लिंबानो जाबाय सानैसो औ ओमफाय मा माजों थांगोन बाइक कार
उम ओरैनोथ' जोङो थांगोना ओ सानदों आरो बाइकफोरजोंहाय थांबा बांसिन मोजां जागोन होननानै काराव थांस्लायस्लाय मानोना ओ ट्रेभेलिं प्रब्लेम दङ।
बाइक बाथ' सानै सालायग्रा नांबाय हौवा मानसि सानै फाय नों सानै हिनजावसा थाबाय
औ जेखोनो नांगोन आरोना मोनथाम सो बाइक गंथामसो। औ
ओ बाखि आरोबाव
ओ आरो बेबायदिनो एगजाम जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा आरो अबाव अबाव थांनो सानबावदों माने शिलंनि बादै गुबुनावहाय
शिलंनि बादै लोगोफोरनाव आलासि जाहैनो सै। सान्दोंमोन।
अ मोजां
द होननाय मोनसे जायगा दङ बे थिग बे बे बे बाक्सायावनो दङ सिमला जालागाव बाक्सा साइद मानास साइद जायो आरो। मानास खाथि औ। बेजोंनो थांनानै मानासावबो बेरायनायनि प्लेन
अ मोजां
औ नोंजा बहायबा थांफानो हाबायमोन आरो।
औ जोंना सेप्तेम्बरावसो जोबहैगोन आनजादानो
औ बेखायनो थांग्रोनोसै आं लोगोफोरजों बेनि उनाव जोंहा जयै मेघालयाव थांसै
औ नंगौ। ओ नोंथाङा बेबायदि ओ हुदा दङना बेबायदि बेरायनायफोरनि लाइक ओ मा बुंगोन बेखो माने मोजां मोननाय ट्रेभेल खालामनो गोदान गोदान जागा नायनो बेबायदि लुबैनाय बे
औ आंथ' बाइकजों बेरायनो जोबोद मोजां मोनो मोन गोजान गोजान जायगाफोराव बाइकजों सालायना थांनो
आतसा औ मोजाङानो बाइकजोंबोला बेबायदिनो ओ मोजां जायो बारबो मोजां फ्रेस फ्रेशनो गुसु गुसु बार नांलाङो मोजांखे बाइकआवबा
औ हाजो जागाबा साबसिन आरो गुसु गुसु
होमब्ला बिदिब्ला जों जोंनि रायज्लायनायखौ बेसे यावनो दोनथ'नोसै खोमा दे होमबा
दे बाय बाय